हेल'
अ हेल' नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथाङा ओरैनो फ्रि दं दा?
औ नोंथां आं फ्रि दं।
हेल' नों नोंथांनि औ ओ नोंथाङा नोंथांनि खबरा माब्रै?
औ नोंथां खबराथ' मोजाङानो। नोंथांनालाय?
आंनाबो जेने थेने थिग थाक आनो दं आरो। ओ नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा?
औ नोंथां दा बा दा बावैसो जाखांबाय नोंथां।
अ मा ओंख्रि जाखो?
औ नोंथां माबा बयलार आलु।
औ
नोंथाङा जाखांबाय नामा?
ओ जाथ'आखै जानायालाय जानोसो नागिरदों एसे ओ थाम घन्ट टानि उनाव जानोसै खोमा आं माने नोंथांनो फन खामनायनि खारना जाहैबाय माने आं माने बाइक गंसे बायनो नागिरदोंमोन आरो कलेजाव थांनो होनना। मानो होनबा ओ दामायनि माने बिराद प्रब्लेम जादों आंना। सान्दुं गोसा गरम जायो आरो टाइमाबो माने थोआ थोआ जायो। नोंथाङा फोरमायनानै हागोन नामा आं माने मा बाइकखौ लानाया माने मोजां जागोन?
औ नोंथां। बाइकआथ' गोबां रोखोमनि मोजां मोजां बाइक दं जेनेबा इदिनो सपर्टस बाइक दं एडभेन्चार बाइक दं। दिनो गोबां रोखोमनि बाइक दं। नोंथाङा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा अबे बाजेटआ बेसेबां अबे बाइकखौ लानो बायदि सानदों?
आंना माने बाजेटआ जाहैबाय नोंथां ओरै खर समाव
मा नोंथां?
हेल' नोंथां हेल' नोंथां। हेल' नोंथां नोंथां। खोनादों दा नोंथां?
औ औ औ औ।
औ माने नोंथां उम फोरमायनो हागोन नामा माने बाजेटआ बेसेबां?
आंना बाजेटआ नोंथां थाम लाखसो जागौ।
थाम लाख थाम लाखनि बाइकथ' गोबां रोखोमनि दं ओरैहाय स्पर्टस बाइक दं।
औ औ हेल'। हेल' हेल' हेल' हेल' हेलौ हेलौ खो-खोनायाखै हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ औ खोनाय खोनाबाय खोनाबाय।
नोंथां हेलौ खोनायाखै खोनाबाय? खोनाबाय औ नों बिथां औ बाथ्रायाथ' जोंना बाइकनि बाइकनिमोन।
औ नंगौ नंगौ।
उम आरो ओरै माने जोंना बायकानो जाहैबाय ओरै थाम लाखनि गोबां रोखोमनि बाइक दं आरो ना। आरो बेनो जाहैबाय दिउप लानो हागोन बुलेट लानो हागोन ओरै हिमालयन लानो हागोन आरो गोबां रोखोमनि बाइक लानो हागोन आरो ना माने आरो बिदिखौ माने केसफोरा फैसाफोरा एसे प्रब्लेम जायोबाथाय माने लनाव आरो इएम आइ आवबो बायनो हायो आरो ना। माने माने नोंथांनाव एक लाख थाबाबो नोंथाङा बायनो हागोन बेमाव बिदिनो डाउन पेमेन्ट होना आरो मान्थलि एम आइ जेनेबा पास हाजारसो हमदो आरो ना। ओमफ्राय इदिनो स्कुटिबो लानो हायो स्कुटियाबो मोजां।
औ
इदिनो ओम से लाखनि मोनगोन आरो ना। आरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन हागोन गोन नामा स्कुटि लागोन लानो हायो ना हाया?
आंनो नाङामोन नोंथां आंनो बाइ आंनो बाइकसो नांगौ।
अ नोंथांनो बाइकसो नांगौ ना? औ नोंथां होनबालाय बे आं दा बुंनाया माइलेज होनाय नांगौ नोंथां नोंनो?
औ माने थेबाव माने मोजां बाइक माने सब
औ नोंथां माइलेस होग्रायाथ' नोंथां मा दं गोबां रोखोमनि ओरैजाय ग्लेमार दं। स्प्लेन्डार दं आरो इदिनो गोबां रोखोमनि बाइक दं आरोना।
औ औ
औ नोंथां नोंथाङा दा मा इएम आइ लानो नोंथाङा दा इएम आइ आव
आदा
नोंथाङा दा नोंथाङा दा इएम आइ आव लानो सानदोंना माने केसाव
बि आंनि माने आं आं दडाइरेक्ट माने केसाव होनानै लानो
औ केसावबा नोंथाङा बुलेटलि बुलेट लानो हागोन। आरो नङले हान्थार लानो हागोन। आरो ओरैजाय माने उम डियबबो लानो हागोन। आरो बबार जावा लानो हागोन हिमालयान लानो हा गोन नोंथाङा अबे माने अबे बाइकखौ मोजांसिन मोनगोन नोंथाङा बे बाइकखौनो लानो हागोन आरो ना।
औ।
दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा अबे बाइकखौ मोजांसिन मोनो माने सालायनो अबेखौ लानो सानदों दा नोंथाङा।
ओ बिनिफ्राय आं गाखोनानै साबसिन
हेल' नोंथां।
हेल' नोंथांनिफ्राय अबे बाइकखौ लानाया सा साबसिन जागोन माने खोनानायालाय खोनादों।
औ नोंथां ओ खो ओं नोंथां। माने मोजांसिन बाइकआ होनबानोथ' बे नोंथां। दा बायदियावथ' दिउगआ साबसिन आरोना। माने मानसिफोरनि मथे आरोना दिउगआ मोजांसिन आरो ना।
औ औ।
मडान बाइक मडार्न बाइक होनोबा दिउकआ मोजां ओरै बुलेटआ मोजां हिमालयान मोजां। बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि बाइक दं नोंथाङा लानोबा दिउक लाजायो। बुलेट लाजायो।
दा नों नोंथांनि नोंथाङा सायख'ना लादो आरो ना अबे बबेखौ मोजां मोजांसिन मोनो बाइकखौ।
नोंथां बे बाइकफोरनि नामखौथ' आंथ' खोनाजोब्बाय आरो नुखांजोब्बायबो। नोंथाङा एसे माने गोदान माने एसे माने बेलेग मडेलनि बाइक माने इउनिक थाइपनि। बे बुंनो हागोन नामा जाहाथे माने बारा माने मानसिफोरा नुयि खोनाफेरि बाइकफोर।
औ खोनाफेरि बाइक होनबाथ' दा माने गोबां रोखोमनि बाइक लन्स जानो नागिरदों। दा माने बाजेट फ्रेन्डलिबो बेफोर बाइकआ गो गोदान बाइक। फोर लन्स जानो नागिरदों। नोंथाङा नेनोबा नेनो हायो। माने नामखौथ' बारा मोनथिलाय लाना। औ दा नोंथाङा माने बिदियाव स्कुटियाव बांसिन इन्ट्रेस्ट दंना बाइकआव नोंथां।
नोंथांनि सिगां माइगं बांसिन
नोंथां
हयौ
औ औ। औ। औ। औ। हेल' नोंथां। नोंथां।
औ हेल' हेल' औ खो खोनादों।
खोनाबाय दा नोंथां? औ खोनाबाय नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ नोंथां दा आं माने आं। फोरमायनो सानदोंमोनखि नोंथांनिफ्राय नोंथाङा माने स्कुटियाव इन्टारेससिन दंना बाइकआव?
बाइकआव दं। बाइकआव हेलौ। हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ। हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेलौ हेलौ हलौ खोनायाखै खोनायखै हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ। हेल' हेल' खोनायाखै खोनायाखै खोनायाखै। हेल' हेल' खोनायाखै खोनायाखै। हेल' हेल' खोनायाखै खोनायाखै। हेल' हेल' खोनायाखै खोनायाखै। हेलौ हेलौ हेलौ। हेलौ हेलौ खोनायाखै खोनायाखै। हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ।